ओ औ हेल' खोनादों ना
औ औ खोनादों दे
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो फन हरदोंमोन आङो उम उम आइदायानो जाबाय जोंनि बे मबेइल फन बाहायनाया दानि जुगाव माने मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेफोरनि सायाव आरोना नोंथाङा बुंगोरदो ओमफाय आङो दाहाय आंनि मोन्दांथिखौ बुंसै दा नोङो नोंनि मोन्दांथिखौ बुंग्रोदो आरो
अ जागोन दे आ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे टपिकखौ लानानै, आंजों सावरायनो नागिरनायनि थाखाय । आं दायो जागायजेननोसै बे टपिकखौ लानानै थ' मबाइल होनोब ब्लाथ' बियो दानि जुगावहाय ओ आंनि बायदिब ब्ला आंनि मोन्दांथि बायदिब्ला ओ बेयो गोबां इम्परटेन्ट इम्परटेन्ट जानानै फैबाय आरो ना मानो होनोबा जोङो गोजान जायगाफोराव बा न'नि मानसिफोरजोंनो बा इदि न'नि खुरमा जाथिफोरजों बा लोगोफोरजों रायलायनो बा खौरां लानो थाखाय जोङो ओ सेकेन्ड आवनो जोङो जेनेबा कल खा खालामबानो जोङो खबरखौ मोननो हायो आरो जुदि फैसा थाख फैस जेनेबा हमना लादो । ओ नोंनि फेमिलिनिनो सोरबाफोर फैस सानि गोनांथि जायोबा बा दाबसेयाव थानाय जायगानि मानसिफोरनो जेनेबा नोंनि जायगानि। निफ्राय बै दाबसेयाव उम बै गुबुन दाबसे जायगायावहाय, फैसा फोरखौबो सोना हरनो ओ -ओ गोरलैयै गोरलैयै राहा जाबाय आरो माने मबाइलनि थाखाय, आरो मबाइलाहाय ओ जोंनि जिउआवहाय इम्परटेन्टखौ आं खोन्थाग्रोनोसै । उम गोदोनि जुगावहाय जेबायदि न'निजों न'नि खबर लानबाबो बा लोगो फोरजों खबर लानोबाबो मा खालामोमोन पस्ट अफिस ना। दाग गर दाग न'आव थांनानै जोङो लाइजाम लिरनानै लाइजामख'आव हैनो गोनां जायोमोन जि जिथुनिखि बियो गोबाव समनि गोबाव समजोंस गोबाव सम लायोमोन आरो, नाथाय दायो मबाइल थानानै ओ गोबां थाबैनो ज जानो ह गोबां थाबैनो जेनेबा खामानिफोरा जाफुंनो हमबाय दायोउम । मबाइल बाहायनायनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन माने ओ मबाइल बाहायनाया आ बाहायनो रोङोब्ला मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि बेनो आरोना मान गथ'फोरा । जेरैहाय
दानि गथ'फोरा गोबां मबाइलनि एडिक्टेड जानो हमो हमसै माने मबाइल लानानै गेम गेलेनाय मबाइलनि अनलाइन गेम बेफोरखौ जों नुनो मोनो गेम गेलेनाय बिनि सायाव ओ रिल्स भिडिअ' बानायनाय। बा इउटुबफोरावहाय भिडिअ 'बानायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै दा । फरायफुबाय थानाय जिबनावहाय बेफोरबायदिखौ बा एसेबां बाहायनाया मोजां नङा माने जि जोंनो नांगौ बा स्टुडेन्ट लाइफआव जि जोंनो फरायनायनि सोलोंथाइ नांगौ बेखिनि बांखौ बेखिनिखौल' जोङो मबाइलनिफ्राय लानाया मोजां आरो ना। आरो बाखि बेलेगखौ जोङो मबाइलावहाय मबाइलखौ जेनेबा मोनदों होननानै जेन आननेसा फोरावबो बाहायनाया बेफोरो मोजां नङा, दायो बे ओ मबाइलनि जुनैनो जोंनि गोबां खामानिफोरा गोरलैयैनो एबा थाबैनो जानो हमसै जोङो माबा मोनसे आ द्रेसफोर ड्रेसफोर बायनोब्लाबो जोङो अनलाइनावनो। जेनेबा सपिं खालामनो हासै आरो जोङो हाथाय बाजार गलाफोराव थां थांलायलायनो गोनांथि गैला, बा जाग्रा मुवा बेसादफोरबो नांगौ नांगौबाबो जोङो बेयावनो अरदारबो खालामनो हायो मबाइलजोंनो । स' बिनि थाखाय आं सानो आरो माने, ओ मबाइला जोंनि जिउआवहाय ओम गोबां इम्परटेन्ट होननानै आरो मबाइल ओ मबाइलाहाय फारसे गुबुन फारसेथिं नायोबा बि बिनि बाहाय नाया जुदि ओ नोङो नोंनि खामानियाव बाहायनो रोङाबा बेयो बुहुत गाज्रि खालामो मानो होनबा ओ जोङो मबाइलखौ मोनदों होननानै जि जेरैबायदि बाहायलाबायबाथ' जों जाया नालाय दा दानि गथ'फोरखौनो हमनानै नाय बिसोरो माबा मोनसे ओ खुद्रिनानै मोनाबाथाय डाइरेक्ट पेरेन्टसफोरा मा खालाम मबाइलखौनो गथ'फोरनि आखायाव ग थायना होयो जेखौ मबाइलनि एडिक्ट जाबाथाय बियो जास ओ बेखौ बेखौनो बिबाय थागोन आरो ना माने जुदि मबाइलनि एडिक्ट जाबाथाय आंनो मबाइलखौ हर आं नङाबा आं बिदि ओ मा होनो ओ सानखांनाय एबा मोनदांथिखौ जों मोननो हायो आरो गथ'फोरनि दायो जिबायदि सोलिफुबाय थानाय मुगायाव। खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनानो खोनादों आं खोनागासिनो दं ओम।
ओमबा आङो बेखौनो सानो आरो माने मबाइलखौहाय ओनदै ओनदै गथ'फोरनो होनाया मोजां नङा बेखौ आङो डाइरेक्ट आं बुंनो सानबाय आरो दा नोंथांनि नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन आरो ना नोंथांनि मोन्दांथियाव मबाइला माबायदि ना। मबाइलनि बाहायनाया मोजां नंगौ नङा बेखौ नोंथाङा बुंनो हासिगोन आरो।
औ औ जागोन दे साबायखर थाबाय। नोंथांनिसिम मबाइलनि सोमोन्दै एसे मोजाङै खो दा आंनि मोनदांथिखौ आं फोरमायनोसै दा दानि जुगाव माने मबाइला माने मोननै बाहागोसो जाबाय फारसेथिं माने गाज्रि फारसेथिं मोजां आं मोजाङाव खोन्थाग्रोनोसै आरो मोजाङा जाबाय माने नोङो दानि जुगाव मबाइलजों माने अनेक रांखौबो बिराद खामायनो हायो बिराद अनलाइनजों मबाइल खा फैसा खामायनायनि रां खामायनायनि लामा दं दानि जुगाव। गोदोनि जुगावथ' बिदि मबाइल जों जेबो बिदि फैसा खामायनाय लामा लामायानो गैयामोन दानि जुगाव माने मबाइलजोंबो बिराद फैसा खामायनो हायो आरो। रां आरजिनो हायो बिदिनो बायदिसिना इनफरमेसन मोनथियैखौ मोनथिनो हायो नुयैखौ नुनो हायो बिदिनो बेलेग जायगानि नुथायाइफोरखौ बायदिसिना सावगारिफोरखौ नुयो चारप पिकसार एनिमेल्स बायदिसिनाफोरखौ। जोङो माने गुगोल मेपनि थ्रुयै जोङो बेसेबां गोजान बेसेबां दिडिसटेन्स बेसेबां खा थि गोजानसेस माने जोङो नुजोबो आरो जों अबबा लामाफोराव माने जोङो जायगा फोर आनन्दायबायबब्ला माने जोङो गुगोल मेप इउस खालामनानै जोङो माने आन्दाया आरो जोङो माने जोङो बबे जायगायाव दङ जों माने लकेसनफोर खोन्थाजोबो मेपफ्राव नायनान ओमफ्राय जोंनि न'खौबो माने बिनिफ्रायनो डिसटेन्सखौ नायनानै जोङो लामाखौनो आनन्दाया आरो। बे माने जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो गुगोल मेपा आरो मबाइला माने जोंनि थाखाय बेयो माने बाहायनो रोंनायनि सायावसो आरो बेयो माने जोंनि मबाइला माने बाहायनो रोङाब्ला बिराद गाज्रि खैफोद माने खैफोदबो होनजायो माइ फारसे माने आं दा मोजांखौ खोन्थाग्रोदों आरो। आरो फारसेथिं माने मबाइलखौ माने जोङो फरायनायाव बाहायोबा माने जोङो बायदिसिना एन्सार कुइसन नट्स बायदिसिना मिनिंफोर मिथियाखै जेनेबा माबाफोर इउसफुल मिनिंस अबबाफोर मिथियाखैबाथाय जोङो बेफोरखौ माने नागिरनानै मोनो आरो बेफोरखौ माने गुगोल मेप नायनानै गुगोल डिक्सनारिफ्राव नायनानै जोङो माने नागिरनानै जोङो मोनथिनो हायो आरो बायदिसिना वर्डसफोरनि बागै जोङो ओमफाय फारसेथिं गाज्रिया जाहैबाय माने जोङो माने मबाइलखौ माने बांद्राय माने मबाइलनि सायाव हगारजोबनानै जों माने अलसिया जालांबाय आरो माने जों माने गावनो नाजानो गावनो ना जाला माने बाबाय जों माने गावनो गावनो माने नाजानो बाबाय आरो माने मबाइलनि सायाव हगारजोबग्रा जाबाय जों गासिखौबो फरायनायानो हक गासैबो मबाइलाव नायसिगोन माने मबाइलनि सायाव हगारजोबसिगोन माने बिदियाव जोङो माने अनेक गादा जालांनो हमो हमदों आरो दा जेबोखोनोरोङा खालि मबायल माने मबाइल नङाबानो जों जेबो जायिसो खालामना लाजोबबाय माने जोङो मबाइलानो माने जोंनि जिउसो जानो हमदों माने लासै लासै बिनि थाखायनो माने मबाइला माने जोंनि थाखाय एसे गाज्रिबो बा फारसे मोजांबो ओमफ्राय दानि उन्दै दानि बिमाफ्राथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मबाइल होयो माने बिमा बिफाफ्रा माने उन्दै उजि जेननायनिफ्राय मबाइलसो होखायो माने ओमफ्राय गथ'फ्राथ' मबाइल मोनबा सिरि जायो नालाय मबाइल नङाबाथ' सिरि जाया माने मबाइल मोननाय लोगो माने मबाइल खौ नायबाय थसिगोन नायबाय थासिगोन बिदिनो मबाइलाव एदिक जासि गोन माने ओमफ्राय बियो स्कुलफ्राव सोहैबाबो बे माने मबाइल' नायग्रा नालाय मबाइलखौल' बे गोसो होयो बेफोरो जेरावबो गोसो होला बेयो बांसिनानो माने गथ'फ्रा माने दानि जुगाव मोजां लेखा फरायनायखौ नुनो मोना आङो माने बांसिन मबाइलाव नायसिगोन ओमफ्राय क्लास फर फाइभसिम माने लेखाखौनो मोजाङै माने फरायोननो हाहैया माने क्लास फर फाइभसिमाव माने बियो बिमा बिफानि माने अनय खानायाव माने मबाइल होयै होयै होनानै माने बिमा बिफाफोरानो माने एखनमबर दायनिगिरि आरो बिनि दायनिगिरिया मबाइलखौ माने मोनदों होननानै बिदि इसेबां होनाङामोन आरो माने बि थाखायनो माने गथ'फ्रा एसे गाज्रि जाबाय आरो नायथावयै भिडिअफोरखौ फोर नुबाय माने गथ'फ्रा बांसिन गाज्रि जानो हमबाय आरो जोंनि बे गथ'फ्रा माने जुदि बियो मोजां मोननाय बुस्थुखौ जुदि मोनाबा जुदि बोराबगोन गाबगोन आरो खायसे गथ'फ्राथ' गेम गेलेनायावनो माने गाव गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लाग्राबो दंबावो दानि दानि बे मुगायाव माने गेमनि थाखायनो माने गावनि जिउखौनो फोजोबना लानाय ओरै बिमा बिफाफ्रा बादा हो गेम गेलेनो मोना ओरै लेखा फरायायाव डाउन जादों बिमा बिफाफ्रा मोजां सानो ओरै गथ' थ'आ माने इदिकटेत जालांनो हमबाय गेमनि फारसे माने गेमखौ नङाबानो गाव मान थांनानै थानो हायि बायदि जाहैबाय माने ओंखामबो जानो मोनथिला देहा सोलेर दुरबल जाजोब्बाय हरावबो उन्दुला माने ह हरजों गेजेरसे माने गेलेयो मबाइल नायो बिदिनो इउटुब फेसबुक इनसटाग्राम टुइटार बायदिसिना सोलिनानै माने बिदिनो हरावनो उन्दुा आरो सानावबो उन्दुसिगोन जानाय लोंनायाव माबा जोबसिगोन आनडिसिप्लिन ओमफ्राय दुगैला मानसिया लेथ्रा जासिगोन बिदिनो मानसिया जु समान जायो आरो मानसिया माने मबाइलजों बांद्राय थाबा माने जुनारजों समान जायो आरो फारसेथिं माने बेयो मबाइला माने बिराद गाज्रि अबस्थायावबो लाङो आरो मानसिखौ जुनारावसो लांनो नागिरो मालाबा ओरैबादि अ बुस्थु जे माने मानसिखौ जुनारजों समानबो खालामो आरो फारसेथिं माने गावखौ बे मबाइल बुस्थुआ माने नोंखौ एखेबारे बिराद गोजौआवबो लाङो आरो ओमफ्राय बिराद गाहायावबो बोख्लाय खोना दोननो हायो आरोखि मबाइल बुस्सुआ माने बेफोरो गाव गावनि सायावसो आरो गाव मोजां खालामबानो मोजां जायो गाज्रि खालामबानो गाज्रि जायो बिदिनो माने मबेलनि बाहायनाया माने मोजाङाव बाहायबासो मोजां जागोन औ औ बांसिनानो माने मबेलखौ मोजाङाव बाहायबा मोजां आरो मोजाङाव बाहायबा थ' जेबो मबेलनिस थाखाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा मबेलनि थाखाय बेनिफिटसो मोनगोन मबेलावथ' बिराद बेनिफिटआव होयो औ नोंथां होनबालाय जासिगोन ना
औ दे गोजोननाय थाबाय
ओं
फरायनायनि थाखाय मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनोना बिदिब्लासो
औ औ औ दे
बिदिब्ला गोजोनथोंसै